नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय
औ औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो
औ आङो बिदिबा नोंथांजों ओ जोंनि बर' नखर जों गोदोनि नखर आरो दानि नखर अ दा थांनानै दं बेनि बागै एसे सावरायनोसै
औ सावराय जागोन नोंथां
आं बुंनि जे जोङो न'खर बुङोब्ला जों गोदोनि न'खर आरो दानि न'खराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो। जे गोदोनि समाव जोङो न' गंसे बानायनो थाखाय जोङो ओ औवा थुरि नारा बेफोरबायदियै बेफोरबायदि जोङो गोबां ओ बानायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो बेबायदिनो थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन ना थाय दानि समाव जोङो माखासे जोङो ओ बाहायनान जेरै जोङो इथा सिमेन्ट अन्थाइ बेफोरबायदिनो रद फोर बाहायनानैसो न'फोरखौ लुनाय नु नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंङो गो दोनि बर' न'खर बुङोब्ला जोंङो ओ साहा साहा गालथिं जोंङो इसिं न'मा न' थायनाय आरो खामसालि बेफोरबायदिनो उन्दुग्रा गथाफोर खौ जोंङो सोनाबथिं आरो मोसौ गुलिखौ ओ साहा खोला एबा सानजा आरो माइ बाख्रिखौ जोंङो सानजाहा दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोंङो बर'नि न'खरफोरा जोंङो लाथा एमफौ फिसिनाय ओ हिसानसालि जि दानाय बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय ओ बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो। औ आरो दानि समाव जोंङो बांसिनानो जोंङो ओ बेफोरखौ नुनो थांलि आरो दा जोंङो सानजाथिंबो जोंङो गोदो मोसौ गलि ओमबाबो दा दानि समाव जोंङो थानो हमबाय बेबायदिनो इसिं न'मा न'फोरखौबो एसे सोलायनाय खौ नुनो मोन्दों आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै न'खर जे रायजो खुंबोदों। बेखौ एसे बुंनो हागोन ना।
नोंथां थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोथ' जोंङो न'खरफोरखौ बिदिनो बिदि जेनेबा ओ बै नारा एबा थोरि फोरजोंनो जोंङो बानायनायखौ नुनो मोनोमोन दाथ' बेनि जायगायाव जोंनिया थिंफोर बायबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंङो जेनेबा बै जोंनिया खुन्थानि थाखाय जोंङो औवाफोरखौनो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो बेरनि थाखायबो जोंङो औवाफोरखौनो हेबनानै जोंङो होनायखौ नुनो मोनोमोन दानियाथ' बेनि जायगायाव जोंनिया ओ गोबाङैनो बै पाक्काजों बानायनाय जेनेबा इथा आरो सिमेन्टजोंफोरजों बानायनायखौ जोंङो गोबां नुनो मोनबाय नोंथां औ बिदि जोंङो दानिया नुनो थाङो दा गोदोनिजों दानिजों गोबां सोलायबाय बे न'खर बानायनायाव आरो जोंनिया दाथ' बे न'खर खुंनाय बुङोब्ला जोंङो न'खर खुंनो थाखाय जोंङो न'खरफ्राव गोदोनि बायिनो दाबो हिनजावफोरखौनो जोंङो जेनेबा हिनजावफोरा न'खराव जुदि ओ जेबो साख्रिफोर मावाबाबो न'खरावनो बायदिसि ना जिब जुनार लानानैबो जेनेबा हमना लाबाय जोंङो मोसौ एबा बोरमा एबा जोंङो अमाफोर बायदि लानानैबो जोंङो न'खराव रां रुफा खामायनायफोरखौ जोंङो नुनो थाङो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया हौवा मानसिफोरखौ बायदि रोखोमनि फालांगिफोर एबा आबाद मावनानैबो जोंङो जिउ खांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ नंदों नोंथां औ बिदिनो जोंनिया माने जोंनि गामिफोराव गोबाङैनो बे जिउ खांनायखौ दासिमबो नुबोबाय दोङो आरो बे न'खर गंसे जानो थाखायथ' जोंनिया न'खराव बायदि जेनेबा बिमा बिफा एबा गोदोर बेनिनो एबा उन्दैफोर गथ'फोर बिदि जयै माने अनलायनानैसो मोनसे न न'खर मोनसे मोजां जायो होननानै सानो आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा न'खर गंसेयावखौ जिउ खुंलांनो थाखाय ओ मा मा जेनेबा मा रोखोमै मा दबै नोंथाङा जिउ खुंनायखौ गोबाङै नुदों।
जोंनि ओनसोलावथ' दासान्दि बेबायदि ओ जा ओ साख्रि मावनायफोर एसे खम मोनदों। ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनानैनो उफेर आबाद मावो जेरै बेसरफोर माखासे आलु फान्थाव। ओ फानलु बेफोरबायदि आबाद मावो आरो बेनि अनगायैबो अमा फिनायखौ नुनो मोनो आरो अमानि फार्म खालामनानै ओ बेखौ फिनानै गेदेर खालामनानै फानो आरो आरो दाउ फियो हांसो बोरमा मोसौ। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ गोबां रोखोमनि आदब खायदायै रांखान्थि बिथिङाव जौगानानै न'खरखौ सोलिलाङो आरो लाथा एम्फौ फिनायखौबो नुनो मोनो आरो आरो बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जि दानानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ जि दानानै दानि बर' आयजोफोरा ओ एसे गोदोनि बायदि एसे ओ माखासे आइजोफोरा गोदोनिया लोंना जानानै थायोमोन नाथाय आइजोफोरा बिदि नंला जि दानाय माखासे खामानिफोराव मुखुब जानानै न खौ जौगालांनाय होनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जों हौवा माहारिया बांसिनै न'खरखौ सामलायनो गोनां जायो ओ बेनि अनगायैबो दानि जुगाव ओ आइजोफोराबो हौवाफोरखौबो मदद होनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ।
औ बिदिनो जो न'खरफोरावथ' दानिया जोंनि बर' न'खरफोराव बुंनो थाङोब्ला हिनजावफोरखौ गोबाङैनो सेरेब खावनायफोरखौबो जोङो नुनो थाङो न' नोंथां औ बिदि जोंनिया सेरेप खावनानैबो एसे एनै रां खावरि खामायनायखौ आरो गोदो जोङो गोबां नुयोमोन दाथ' जों एसे खम नुनो थाङो। थेवबाबो माने जोंनिया बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो सोलिबोबाय थानायखौ जोङो ओ नुबायदों आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो सेरेप खावोना नोंथाङा।
औ गोदोनि समाव बांसिनै खावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दानि समाव एसे खमायबाय आरो गोदोनि समाव जोङो सानफ्रामबो जखाय ओ जखाय जुमाय ना बेखौ संनानै सेरेबखौ सावनानै फाननायखौनो बांसिन नुनो मोनोमोन बर' आइजोफोरखो नाथाय बेफोरखौ गारनानै दानिया दाउ अमा फिनाया बांसिन गोसो होदों आरो जि दानायफोराव। बेफोरजोंनो न'खरखौ ओ जुगा होलांनो हादों जे गावनि नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादखौ सुफुंनो हादों गथ' गथायनि फरायनायनि रां रुफाफोरखौ खरसफोरखौ होनो मोनदों आरो गोदोनि समाव जोङो बांसिन जों बर' न'खरफोरा जोङो ओ सरखारि फरायसालिफोरावनो बांसिनै गथ'फोरखौ हगारहरायखौ नुयोमोन नाथाय दानि समाव एसे जौगानायनि थाखाय ओं बांसिन आरो ओ प्राइभेट फरायसालिफोराव होनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ नोंथां दानियाथ' बिदिनो जोंनि औ बुंनायसाय नोंथां।
अ बिब्दिनो ओ जों ओनसोलफोरावबो जोंनि ओनसोलफोरावबो गोदोनि बायदि ओ जे जिरायनानै थायालाबासिनो लोंनाय जानायखौ दोनथ'नानै एसे दावगालांनायखौ नुनो मोनदों आरो ओ बेबायदिनो ओ नखर गंसेखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय अनलायना थानायानो देरसिन आरो अनलायनानै थानांगोन नांलाय खमलाय खालामाजासे। ओ गोरोबलायनानै खामानिफोरखौ मावफुंलाङोब्लासो न'खर गंसेखौ जौगाहोनो हायो आरो।
नोंगौ नोंथां थारैनो बिदिनो जोंनियावथ' गोबांखौनो माने बै जोंनिया हाग्रा बंग्रानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनेबा मैगं थाइ गं बायदिसिनाफोरखौबो जोङो ओ बिदिनो खाबथिंनानै बो जोङो फानहैनाय खौ नुनो मोनो आरो न'खरफोरावबो बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनानैबो बाजारफोराव जोङो फानहैनानैबो जेनेबा नांगौ ओ रांफोरखौ जोङो आ लाना फैनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि नुनो मोनो नामा जेनेबा आ बिदि ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगंफोर नागिरनानै फानहैनायखौ
औ औ जोंनि ओनसोलफोरावबो दासिमहालागैनो ओ माखासे बर' आइजोफोरा बेबायदि मैगं खाबथिंनानै फाननायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो थास' बिबार थास'हाय थिं थास' बेदरफोर माखासे दिंखिया मैगंफोर बेबायदिनो हाग्रानि जा मैगंफोर बेफोरखौ फान्नायखौ नुनो मोनो आरो।
उम नंगौ नोंथां थारैनो।
औ ओरैनो ओ न'खर औ।
औ बुंनायसाय।
ओ बिदिनो जोंनि बर' ओनसोलफोराबो गो-गोदोनि बायदि ओ गुबुनजों गादब जायालासिनो एसे दावगाबोनायखौ नुदों ओ जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन जायगा फोरखौबो नुदों जे एसे दावगाबोबाय आरो गोदोनिसाय गासै दानि समखौ
नंगौ थारैनो माने बे सोलोंथाइफोराबो जोंनिया न'खर न'खर ओ गासैबो सोलोंथाइखौनो लाजोब्बाय नालाय। बेदिनो सोलोंथाइ लानानै खाय फाया माने मोजां फालांगि मावबाय आरो खायफाया माने बिदिनो ओ बिदि साख्रिफोरबो मोनबाय बैदिनो माने जोंनि न'खरफोरा ओ ओ जौगानायजों लोगोसे जों माने ओ जोंनि गामिफोराबो जौगानायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां। नोंथाङा आंनो फंसे बुंनो हागोनना जेनेबा बे न'खर गंसेयाव जोंनो बिदि बायदि रोखोमनि जोंनिया आगजुफोर नांगौ जायो बे आगजुफोर खौ नोंथाङा मा मा बाहायनायखौ नुनो मोनो
जों बुंनो थाङोब्ला जोङो नखर गंसेयाव गोबां रोखोमनि आगजुफोर बाहायो जेरै जोङो
ओ सिखा बेबायदिनो ओ संनो थाखाय माखासे आयजेंहा आला थोरसि लथा खांसि खुरै बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोर नांगौ जायो आरो माने जोबनो थाङा आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां थारैनो बुंनायसाय।
न'खर गंसे जानो थाखाय गोबां बिबांनि आगजुफोर नांगौ जायो। बेखौ बुंनो हाय बुंजोबनो हाया आरो। औ बिब्दिब्ला नोंथां समा जानानै फैबाय दोनथ' जासिगोन ना? औ औ दे गोजोनथों नोंथां औ।